खोनादों दा? उम ओ ओ खोनादों। ओ खोनादों। खोनादों खोनादों।
ओ
नोंथांङाबो खोनागासिनो ना आंनि रायलायनायखो?
दालाय नोंथां?
होया?
थांङा मा खालामगासिनो दा?
अ आं ओरैनो जिरायनानै दंमोन थां, ओ नोंलाय?
नोंथांङा मा खालामगासिनो?
आं ओरैनो जिरायनानै दं ओ
औ आंबो दा जिरायगासिनो
औ औ औ
नोंथांनि खबरा मा बायदि?
मोजांङैनो दंङ।
ओ आंनाबो मोजांङानो।
अह ओमफायो नोंथांङा बेलासिनि साहा लों खांबाय नामा नोंथां?
औ लोंखांबाय नोंथां नोंथांङालाय?
औ आं बो लोंखांबाय।
ओ ओ
आंङो नोंथांनाव माने मोनसे ओ माने बाथ्रानि माने रायलायनाय निफ्रायसो कल हरनाय जादोंमोन नोंथां।
ओ ओ
ओमबा नों थांङा जुदि एख' माने औ नोंथाङा रायलायनो माने एसे सम दंना नोंथां?
अ सम दं दे नोंथां रायलायजागोन।
अ होमबा आङो माने नोंथांजों ओरै जेनेबा जोङो माने मैगं थाइगंनि माने बागैसो रायलायनो सानदोंमोन आरो नोंथां।
औ
जेनेबा जोङो औ औ जेनेबा जोङो दा हाग्रा बंग्रानिफ्राय मोननाय बा एबा जों न'आव गायनानै मोनजानाय मैगंफोर औ औ बिनि सायावसो माने एसे माने आं नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथां।
औ नोंथां सावरायजागोन दे।
औ होमबा आं नोंथांनो एसे माने ओ नोंथाङा नोंथाङा एसे मोनजानाय माने मेगंफोरखौ बा हाग्रानिफ्राय मोनजानाय बा न'नि मैगं आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां दिनै नोंथाङा दा मा मोनजा बोखो? बा मा मा नु बोखो
अ नोंथां जोंनिथिंथ' ओरैनो दा मा होनो मैगंआथ' बिदिथ' जायो हाग्रानि नवाव गायनाय होनबा बा इदि हाग्रानि होनबा दा बेफोरो न आव गायनाय होनबा आलु लाइ लाफा ओमफ्राय राङालावफोरखौबो गायो जेनेबा फान्थाव फोरखौबो ओमफ्राय बिदि मेगं होनबाथाय फालें मेगं आ लाइ लाफाखौथ होनखाबाय ओमफ्राय बिनि उनाव आम बे खाख्रेलाफोरखौबो लेस्रा मा होनो लेस्रा ओमफ्राय बेनि उनाव भिन्दि बेफोरखौबो गायनाय जायो आरो जोंनिथिं ओमफ्राय आरो हाग्रानि मैगंफोरखौथ' मोनजादों होनबाथाय ओ जालि खारिखौथ नोंथाङा सिनायो खोमा बेखौ जोङो मा होनो बेखौ मुलि हिसाबैबो बा बाहायनाय जायो लोमजाबा फोर माने बेखौ मा होनो ओ लोमजानाय ओ लोमजाबाय थाबा बेनि मा होनो जालाबो लोङोना नों थाङा मिथिगोना बेखौ दाउ बेदरफोरजों संनानै हेलौ खोनादों दा नोंथां
औ नोंथां औ औ औ
अह खोदोंदा उम नोंथाङाबो बुंनो हागोन नामा मा मैगं मैगं ओ नोंसिनिथिं मोनो बिदि नों नुफेरनाय
औ औ औ नोंथां औ
खोनादोंना ओ औ औ बुंनो हागोन ना नोंसिनिथि मा मा मोन नो दा
खोनादों
औ औ बुं
औ जेनबा औ औ नोंथां आङो होमबासे थांजोबदां खोनांदों जेनेबा नोंथां ओ
ओ औ औ
होमबा आं थांस ओ नोंथांनिसिम फोरमायनोसै जेनेबा लाबोनाय बा एबा नुबोनायनि जेनेबा मा मा मैगं लाबो गंखौ आं नोंथांनिबो खौना होनो सैआरो औ जेनेबा पास सावनो आ जेनेबा न'आव मो न' गायनाय बा इनि माने मैगंनि बाथ्रा आं नोंथांनो फोरमायनोसै जेनेबा जों न'आव गायनाय मैगं होनोब्ला जों फा सावनो आलु आलु एबा जेनेबा फान्थाव लाव आरो जेनेबा जोङो ओरै ओ मुला बा एबा गाजर गाजर बेफोरनि मानि मिथिनो आरो ना? आरो जोंना मैगङा ओ मैगङथ' बिराद जेनेबा रोखोमनि थाया होमबा? जेनेबा राङालाव, बा पानिलाव, जोगोनार, लाव आरो पटलफोर लाया हबा?